हेलौ
औ नोंथां
अ खोनादोंना नोंथाङा?
ओं खोनादों।
दा मा मावबाय दङ?
आङो ओरैनो जिरायनासो दं नोंथां
औ बिदिबा नोंथांजों फुजायाव मा मा गानगोन माबोरै देलायनानै थांगोन? मा ड्रेस बायगोन बेखौ एसे गुवारै सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन
बिदिबा नोंथाङा खिन्थाग्रोनो हागोन ना? फुजायाव मा ड्रेस बायगोन माबायदि देलायनानै थांगोन? एसे फोरमायनानै हरगोरलाय नोंथाङा?
औ फोरमायजागोन नोंथां फुजाखौथ मा बुंबावनो नोंथां
औ औ
फुजा होनबाथाय दुखिया जाखायो आरो
औ नंगौ नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
अ
मानो होनबा फारसेनिफ्राय नांगौ जाथारोना नोंथां
औ औ
दखना लादो नोङो दखना लानानै सेन्देर बायदो गस्ला बायबावदो ब्लाउस
औ औ
बेबो दखनायाबो बोसोराव बोसोर गोदान गोदान दिजेन फैबाय थायोना नोंथां
नंगौथ आरो नोंथां
एबारबा मा डिजाइन फैलाय फैलायो बेसेबां दामनि? आरो बिनि उनाव नोङो देलायग्रा लाबावदो नोंथां
देलायग्राखौ खेराफोरखौ गिदिर गिदिर बायथारो नामा नोंथाङा?
बिदिनो होननांसिगोन नोंथां फुजा समाव गोसोफ्राबो एसे जायो देलायनोबा
फुजायावहाय थांनानै मा मा बायगोन नोंथाङालाय? खोनादोंना नोंथाङा‌? हेलौ फुजायाव मा मा बायनो सानदों नोंथांङा?
फुजायाव मा बायनाय जायो र साननायाथ' अनेक बायनो सागदोंमोन नोंथां। आरो देलायग्रा नांगौ। ओरै गोदोनानि माला नांगौ आसान नांगौ खेरा नांगौ।
औ।
बेक नांगौ द'खना नांगौ‌। सेन्देल नांगौ नांगौआनो जोबा नोंथां।
सेन्देलखौ नोंथाङा बेसे गोजौ बायनो सानदों?
बेखौनोथ' नोंथां एक एंन्सिखौनो गाननांसिगोन नामा नोंथां।
औ। सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामजोब खा नोंथां देलायनानै खानाय बोगोना बोआ नोंथाङालाय?
फैसाया थोयोबा खानायखौबो स्ट्रे खालामसै नोंथां।
औ फुजा समावहाय फुजा समावहाय ओंखारहैयो नोंथां फैसाया।
औ बेबो मोनसेै नोंथां माबा मोनसे सुबिदायाबो फैयोना फुजा समाव।
औ औ।
आरो फुजायाव थांबाबो बायदिसिना लानो लुबैथारो आरो जानाय लोंनायखौस' दा बुंसै नोंथां।
फुजायावथ' जानाय लोंनायखौ गोथाव गोथाव सावथारो नोंथाङा मा मा जागोन?
बेखौ फैदामोन नोंथां जानाया थ' गासिखौबो जानो लुबैयो नोंथां।
औ औ।
समाव फैग्रोथोंसै सानो नामा थाय।
औ।
दा नोंथाङालाय फुजायाव माथो लानो सानदों।
आंथ' फुजायाव द्रेसखौ देग्लाय एसे बुरजा बायथारनो सानदों नोंथां।। खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों।
औ। फार्स्टआवनो जों मेनावनो दखनाखौ बायग्रोसै नोंथां।
दख'नाखौ एसे दाम गोसानि लाथारनो सानदों आरो आं ना नोथां।
हायोबाथ' लानावसो नोंथां।
औ-औ फुजायाबो केेनसेल' फैयो नालाय जोंना।
औ नोंथां औ बोसोराव खेबसे
औ औ। एसे दा बुरजानिखौ लानोसै ओमफ्राय सेन्देल बायनोसै। मेकआप बायनोसै ओमफ्राय बिदिनो आसान माला गोबां बुस्थु बायथारगोन आरो आङो देग्लाय एखेबारे।
औ खानाय बोनोसै।
औ
खानाय बोनानै इदिनो हाथायाव थांनानैथ' जों फुजानि सिगां देलायग्रा बायखायो नालाय। मोजां फुजायावबो बायहैगोन। अब्लाबो जों देलायनानै थांग्रोनो थाखायथ' जोङो बायनांगौ नालाय इदिनो
औ नोंथां।
औ औ गोदान गोदान माल सफैनायफोरखौ मा मा सफैयो लाजोबथारगोन आं नोंथां देग्लाय।
औ नंगौ नामा नोंथां।
औ। खानाय बोनसै एखे बारे ओरैबायदि मोजां देलायनानै थांखागोन आरोना नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों ओमफ्राय बिनि उनाव
खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां।
अ। थांनानै एखेबारे आराम थांनानै बाय बायदिसिना मा ओंखारदों बायहैनोसै बेयावहाय फुजायावहाय। जानायखौथ' आरो मा दङ चिकेन चावमिन चिकेन पक'रा। आरो चिकेन ललिपप। जाजोबगोन आरो जि बानायदों हो जाजोबथारगोन।
नंगौ नोंथां।
बिनि उनाव नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा।
अ। आरो मेला गाखोगोन सोरखिखौ। आरो ओरैजाय ट्रेन औ हायो आं नोंथां गासिखौबो हाजोबो। आरो ओरै सोरखि दिस गिदिंनाय दंना नोंथां बेखौबो गाखोनो हायो आं।
बा ओमफ्राय
आरो ट्रेन दंना बे गथ'फोर गाखोला बायग्राया बे खौबो गाखोफाबावगोनसो आं। गाखोनो हाजोबो आं नोंथां।
मोजाङानो गाखोनो हायोबाथ'।
औ। आरो नाव सालायनायबो फैयो जोंनिथिंजाय बेखौबो गाखोगोन आं नोंथां।
गाखोनांगौसो बोसोराव खेबसे' फैनायखौ नोंथां।
औ औ। नोंथाङाबो गाखोनो हागोन बेफोरावहाय
आं बेफोराव बारा इन्टारेस्ट गैया नामा नोंथां।
अ।
आंहा बेफोराव बारा गोसो गैया नोंथां।
अ गासैजोंबो समान जायाना नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ
गोसो गैयाखौथ होनजाला सोरखियाव गाखोबा माने खर गिदिङो आंहा नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां आंथ बोसोरे गाखोयो नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां नोंथाङाबो गिबाबो गाखोनायजागोन इन्ट्रेस्ट मोनो गाखोदावबा नोंथां।
गाखोनो हायाबाथ गाखोसिगौलै नोंथां गाखोनो हायियावसो दं आंबो नोंथां
औ नंगौ नामा नोंथां
औ नोंथां
औ
फुजाखौ नोंसिनिथिंसो थांनांगोन नामा नोंथां एबार?
अ फैजागोन नोंथां बो इन्टारेस्ट जायो जोंनिथिंजाय सेंग्रा सिख्ला ग्रोम ग्रोम जायोना नोंथां?
औ औ नोंथां ज ज थाबायना थाङो नामा नोंथांमोना फुजायाव?
थाबायनानैथ थाङा दा नोंथां बिदिनो गारि फोरजों थाङो नोंथां
उम उम उम उम आजिखालि मेरला गारि जाबायना
औ औ नोंथां नंगौ गोदो थाबायनानै थाङोमोन नोंथां ओमफ्राय दा साइकेलजों सिगां थाङोमोन एसे गेजेर खन्दआव दाथ गारि जाजोब्बाय नालाय नोंथां
औ
गारिजों थाङो साइकेलजों थाङो आरो दा थम थमजों बांसिन थांनाय जायो नोंथां
औ ज जबा इन्ट्रेस्ट बारा जायोना नोंथां
औ औ थम थमफ्राथ गोबां ओंखार जाबायना दा बयबो
ओं ओ ओ ओ
बेयावनो थाङो आरो भाराया बारा लाया एसे खम बेसेनावनो लाङो।
नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो ज ज बेरायनांगौ नोंथां
औ औ नोंथाङाबो फैनो हागोन आं नोंथांखौबो फैयोबा आराम लां फागोन बारा गोसा गोसा माबा सोरखियावखौ बारा गोसा गोसा गोसा सालायनो होना होआ आरो नोंथांखौबो गाखोहोगोन ओमफायो
नंगौ नामा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां दे बिदिबा उनाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ जायो दे बिदिबा दे दे